हेल' नोंथां अ नोंथां खोनादों ना? अ नोंथांजों मोनसे अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ। अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनि आयदाया जाहैबाय आं नोंथांजों जिहेथु सावरायनो लानाय आयदाया हाजों बायदिसिना मुवा बानायनाय आरो हाजोंनो जोङो बायदिसिना खामानि मावनाय बेफोरनि बागैनो जों सावरायनो सानदों नोंथां अब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बेफोरबायदि हानि सायाव सोनारनानै बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनाय आरो जिहेथु हाया गोबां खामानियावनो खामानि होयो नङा होमबा नोंथां औ बे बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना हो सोंथारै नोंथां ।
औ जागोन नोंथां जागोन जागोन बिदिब्ला बिदि बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव हानिफ्राय बायदिसिना मा मा बुस्थु बुथुफोर बनाय मा मा मुा बेसाद बानायो आं नोंथांनोओ स्राय स्रायैनो फोरमायनो ना फोरमायनोसै आरो नोंथां‌।
औ नोंथां जागोन दे।
नोंथां। सरासनस्रायै जोङो हाजों हाजों बानायनाय मुवा बेसाद बुङोब्ला जोंनो गिबियाव माया फैग्रोयो दो दोख्ला बानायनाय होननाया जोंनि गोसोआव बांसिनै थाबैयै फैग्रोयो आरो नोंथां । माने जोंनि दा जि जोंनि दा जि मानिख गाससिबो फुजायानो जाबा मायबा फोरबोआनो जा जेराव जोंनो हानिफ्राय दो दोख्ला बानायनाय थिंख्लि बायदिफोरखौ जोंनो गोनांथि जायो बिदि आरो नोंथां बेफोर फुजा होनायाव बेनिफ्राय आरो गुबैसिन बुस्थुआ जिरादानो जाहैबाय जोंनिया मा होनोखो आलारि बाथि आलारि बाथिखौबो जोंना मा होनो हाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां औ बेफोरबायदि बिदिनो ओ जोंनि फुजा फाथालाव बाहायनाय बायदिसिना मुवा बेसादखौबो जों हाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि खाथि बे ओनसोलफोराव बेनिफ्राय अनगायैबो हाजोंनो मा बानायनाय जायो जोंनि मुसुखा जाय जोङो जायखौ आ फु ुा गिदिर गिदिर फुजाफोराव बा माबाफोर फोरबोफोराव जों बेफोराव जोङो मा बायनाय नुनो मोनो मुसुखा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय जाय मुसुखाखौ जों माजों बानायनो हाजोंनो जाय मुसुखा बानायगिरि बिथांमोना माबानायो बे हाजोंनो बेफोर मुसुखाखौ बानायो आरो बे बेफोरनि अनगायैबो जोंङो हाखौ बाहायो मोनसे गिदिर खामानियाव ओ जाय जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि गामि गफा ओनसोलनि न'खरफोर थायो न'फोर थायो जायहा मानिखौ गोबां बाला अन्थाइजों न' बानायनो थाखाय सेबां रां रुफानि आंखाल मा खालामोनो दासिमबोहालागै हाजोंनो न'खौ लिरनानै हाजों नो न'खौ बानायनानै थायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने गोदो गोदायनि फ्रायबो जा खमायाव जोंनिया बाला अन्थाइजों न' बानायनाया एसेबां जौगानाय नंङामोन एसेबां बाला अन्थाइजों एसेबां फाकानि न' बानायामोन आरो नोंथां बै समावबो मा सा मा खालामोमोननो ओ जोंनिया मा खालामोमोन गामि गफानि ओनसोलनि सुबुंफोरा हाजोंनो न'खौ बानायोमोन आरो नोंथां ओ बेफोरबायदियैनो हाखौ जों बेफोरबायदिनो हाखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो हानिफ्राय नोंथांनो खोन्थाखाबायना आंङो हानिफ्राय मा होनोखो दो दोख्ला थिंख्लि बायदिखौ गोदो बानायनायनिमफ्राय दासिमहालागै बानायबोबाय थायो बेफोरखौ मा होनिखो जायखौ जोंङो कुमार होनना बुंङो हानि दो दोख्ला दाग्रा बिसोरो मा होनो ओ बेफोरखौ दानानै बानायो आरो बेजोंनो बिसोरो मा होनोखो गावसोरनि जिउ दालांनाय जिउआवबो गोबा गोबां रां आरजिनो थाखाय खाबु मोनो जायथ' जोंनि ओ माहोनो खो दो दोख्ला बायदिसिनाफोरा आथिखालाव एसे गोबां गैलिया आरो खमैबोबाय दानिया आथिखालाव मा होन फैदों जोंनिया स्टिलनि ओ फिथ्लाायनि बायदिसिना काहानि दो दोख्लाया ओंखारबाय बेनि जाउोनाव जायनि जाहोनाव माानिखो हानि दो दोख्ला बाहायनायखौ जों एसे खम बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बेनि बेनि अनगायैबो जोंनिया मा होनो एखौ आलारि बाथि होनो जायखौ बे आलारि बाथिनि बाहायनाया खिन्थु दासिमहालागै ओ गोदोनिफ्राय हानिफ्रायनो दासिमहालागै दं आरो बे खौ जों नुनो मोनो ओ मानोना दानि जा खुसि फाथालफोराव मानिखो स्टिलनि बा फिथलायनि बायदिसिना जोंङो आलारि बाथि ओंखारनायखौ जों एसेबां गोबांङै नुनो मोनाखै आरो सुबुंफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनाखै नोंङो जोंङो माखौ नुनो जों माखौ नुनो मोनदों बांसिनै हानिफ्राय बानायनाय औ बेखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बेनिफ्रायनो मा होनोखो जोंनि हानिफ्राय बानायनाय मुवा बेसादनि ओ बांसिन बाहायजाब थावना होनोब्ला जोंङो माखौ आलारि बाथिखौनो होननांगोन आरो नों
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंङो आलारि बाथिल' नंङा बेनिफ्रायबो गोबां आरो बायदिसिना मुवा बेसादखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै आं दानिनो थानो फोरमायखाबाय मुसुखा होननाया मुसुखाखौबो जोंङो मानसिफोरा ओ फुजा फाथालफोराव बाहाय ओ नांगौ जानायलाय बेखौ जोंङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय मा खालामो जाय मुसुखा दागिरि मुसुखा दागिरिया मा खालामोनो बेफोरबायाददि मुसुखा दानानैनो थाइसे थाइनै थाइसे थाइनै नङा बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनानै मा होनो इखौ न'खर सालायनायाव गोबां मदद मोनो बेफोरबायदिनो हा हानिफ्रायनो बुस्थु बानायनानै बिसोरो गावसिरनि न'खरखौ सालायनाय जायो आरो बेफोरबायदियैनो जोङो हानिफ्राय ब बायदिसिना मुवा बेसाद बानायखौ जोंनि ओनसो ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो नंगौ नोंथां औ औ बेफोरबायदिनो जों दा
औ नोंथां नोंस नोंथांनि बुंनाया गासिबो गनायजाथावना नंगौ सैथो आंबो दा जोंनि ओनसोलाव जि जिहेतु आं मिथिबोदों नोंथांङा बुंनाय बादि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जिहेतु मुसुखा बानायगोन कुमार जायखौ जोंङो हाजों बानायनाय मुसुखा बानायगिरिखौ जों कुमार होना होनो होमबा नंङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदि कुमारा जेरै मुसुखा मोनसे बानायगोन जेरैहाय ओ गोबां धोरोमफोरा जेरै मु धोरोम माने जोङो जिहेथु जोङो फुजा फाथाल खालामनो थाखाय बायदिसिना केरेक्टार लाना जोङो खुलुमो जेरैहाय जोङो भगबान महादेब बा शिब बायदिसिना ओरै लानानै जों खुलुमो नङा होमबा केरेक्टार लानानै जोंनि मुसुखा जेनेबा जोंनि कुमारफ्रा मुसुखाखौ बानायो। आरो बेयाव जोङो गाबहोयो गाबहोनानै जोङो समायफ्ले होनानै जोङो बायदिसिना जोङो बिथिङावनो बेखौ जोङो फालांगियै फालांगि माने जोङो फुजायाव जिहेथु जोंनो नांगौ खुलुमनाय बयाबोथ' जों जेनेबा फुज फुजा फाथाल खालामनो थाखाय जोङो गावबा गावनो बानायनो हानाय रोंगौथिया गैया जिहेथु जों मोनसे मुसुखा नांगौ जों बानायनो हाया अब्ला जों जा मुसुखा बानायगिरिनियाव जोङो बेखौ जोङो थोंजोङै थांनानै बायनानै लाबनाय खौ नुनो मोनो नङा होनबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बिदिनो जोङो गोबां खालामनो हायो जेरैहाय जों आं हाया जोंनि थाखाय मायाव खामानि होयो मोसु खा खालामनायाव जेरै जों नोंथाङा दा बावैसो बुंलांदों न' बां जों बानायनायावबो जों हा खौ जेरै जिहेतु जों औवाजों बेरा होगोन औवानि बेरायाव जोङो लिरनानै जोङो होथेनाय जायो जिहेथु जोङो आरो जोंनि थानाय बस्थि जाहेथु जों उसुंदा बारान्दा बायदिखौबो जोङो लिरस्राङो आरो जोङो फुसा बाथाल जाब्लाबो जिहेथु जोंनिया हानि न' हानि न' जाबोला जोङो अब्ला जोङो बेखौ जों लिर स्रांनानै सा ओ साफा खालामनायखौ नुनो मोनो न' हाजोंनो नोंथां औ आरो नोंथां हाया खाम-मा खामानियाव होबावो होनोब्ला जिहेथु जोङो नुबायानो थायो ओनसोलाव जों जेब्ला जों लामा बानायगोन लामाफोरावबो जोङो हाखौ होग्रोनाया जोंनि थाखाय गोनांथि नङा होमबा जेब्ला जोङो गोथौहाय जानाय हाफोरखौ जोङो होनानै जोङो खमान खालामगोन अब्लासो जोंनि लामा दाला लामा बायदिसिनाफ्रा जागोन नङा होमबा आरो जोङो जिहेथु जोङो न'खर बानायगोन न'खर बानायनो गोनांब्ला जो थु जोंनि बस्थि बस्थिया अब्ला जोंनिया गोथौ जायो अब्ला एयावथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर बायदिफ्राव दै बाना जायोबोब्ला दैफ्रा जमा जागोन अब्ला जों माबोरै थानो बेफोरबायदि जायगायाव अब्ला जों बैफोर जागाखौ जोङो हा ट्रेक्टर ओनसोलाव जोंनियाव जेब्ला जों मेसें बोथोर फायगोन अब्लाथ' जोङो हा जावनाय बायसिना जों ट्रेक्टरजों हा रोगानाय फोरखौ नुया होमबा बा जोङो टेक क्टरजों रोगाब्ला जोंनिया खम समनि गेजेरावनो जायो जोंथ' जों थोंजोङैनो जों सांगि बानायना बा थेलाजोंबो रोगाना हाखौ जोङो जोंनि न'नि बस्तफ्राव खोहोनो हायो बेफोरबायदिखौबो नुयो नाथाय जोङो बांसिनानो खम समनि गेजेरावनो जानाय खामानिखौ नागिरो जिहेथु जों ट्रेक्टरजों लाबोगोन जोंनि बस्तिखौ खोनानै मोजां गोजौ खालामनानै जोङो थानो हानाय बा जोंनि हाखर हालाफोरखौ फबनानै जों थानो हानाय बिदि खालामनायखौ नुयो आं हाजों जों गोबां खामानि मावनो हायो बिदिनो आरोथ' आरो जोङो बा जोङो गय गायगोन गय बा जों मैगं फोलिफोरावबो जों हाखौ जोङो जावनानै हैनायखौबो नुनो मोनो नोंथां नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथा नोंगौ
औ बे बेबायदिनो जोंनि हाया गोबां खामानियावबो होयो आरो जोंहा आइजें आइला बानायनायावबो खामानि होयो जिहेथु जों आइजें आयला बानायनायखौथ' नोंथाङा बुंबाय जेरै जोङो ओ दो दोख्ला बायदिसिनाखौ बानायोब्ला जोङो खादा बा जोङो दो दोख्ला बिदियाव बानायनो थाखाय जोङो औवाखौ गिबियाव होनानै जोङो औवानि सायावनो जोङो लिर बा जोङो दोख्ला बाानायगोन बेयाव लिरलाना होनायखौबो नुयो नङा होमबा
औ औ औ
औ किसुआ लिरलाया नाथाय औवाजोंनो जायो नाथाय जोङो लिरलानायखौबो नुयो हाजों आरो थ' आरो जोङो खुलुमनायनि खे्रआव जों फुजा फाथाल खालामनायनि खेथ्रआवबो आलारि बाथिनि अनगायैथ' जोङो धुना दोनग्रा जोंनो नांखागोन न' नोंथां अ बेफोरबायदिखौबो जोङो बानायनाय खौ नुयो नोंथां आरोथ' जोङो आलारि बाथिथथ' नोंथाङा दा बावैसो बुंलांबाय ना आलारि बाथियाथ' जोंनिया ओ गोबां बाहायफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनदों गोबां फुजा फाथाल सानफ्रोमबोआनो जायो जोंनियाव फुजा फाथाला आरो गोबां मानसियानो आलारि बाथि ओ खौ बायो जा जोङो बानायगिरि बिथांमोनाबोथ' जोंनिया गोबां बेफोरनि थाखायनो मुलाम्फा जायो राङारि जिनो हायो औ नोंथां आरो बेफोरबायदियैनो जोङो गोबां मुलाम्फा जायो हानि खे थ्र'वाव जोङो बेफोरबायदि धुनाखौ बानायो धुनाखौ बानायनानैथ' जोङो फुजा फाथालफोराव खदायानो सानफ्रोमबोआनो बाहायफ्लेबाय जानाय लथा, थिंख्लि बायदिसिनाफ्रा आरोथ' आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों जेब्ला जोङो ओ दै दोननो थाखाय जोङो जोदौ बा जोदौ दै दोनग्रा जोङो बेफोरबायाददिखौबो बानायनो नुदों मोनदों गोदोथ' जोङो बेफोरबायदि सिल फारनि दिहुननाय जोदौबा जों काहानि बायदिफोरखौथ' जोङो एसेबां गोबाङा नुनो मोनामोन नङा होमबा जोङो बेफोरबायदि थिंख्लि हाजोंनो बानायनाय जोदौफोरखौ जोङो दै लायनायफोरखौ नुयो नुनो मोनदों बा जोङो बेफोरबायदि मिथिनोबो मोनदों बेफोरबायदियाव जोङो दै दोनोब्ला गुसुयैनो थायो मोजां दैया गोग्गोयैनो थायो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो इसिं खनाफ्राव बेफोरबायदि जोदौआव जोङो दै दोनथुमोब्ला बा जों हाजों बानायनाय बेसाद नै बेफोरबायदि थिंख्लि बा जों जोदौ बेफोर बानायनायाव जोङो दै दोनब्ला दैया गुसुयैनो थाबाय थानायखौ जों मोनथिबोदों आरो मोनलोंदोंबो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
औ नाथाय आं दा बुंनो मोनसे सानदों ओ हाजों बायदिसिना जोङो आाइजें बानायनाया दासिमबो जोबनो हमाखै आरो जोबलाङाबो होननानै सानदों आं नोंथां मानो होनोब्ला बे फोरबायदि हाजों बानायनाय बेसाद बुस्थुफ्रा जोंनि थाखाय गोबां जोंनि अरायजोआव सोलिबाय थानायाव इम्परटेन्ट होनना आं सानो गोनांथि होनना सानो औ आरो भासा थाबावो आङो इयुनावबो बेफोर बाहायनायानो खाबजाथाव होननानै नोंथां अब्ला जोंनिया समा जाबलाय जों जि आयदानि सायाव सावरायदोंमोन बेखिनियावनो दोन थ'नाय जासिगोन नङा होमबा नोंथां औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों
औ औ